हेलौ। खुलुमबाय नोंथां।
खुलुमबाय खुलुमबाय।
नोंथां दसे सम होनो हागोन नामा?
औ हायो दे नोंथां।
आं बोथोर सोलायनायनि बागै एसे सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथां।
नंगौ नोंथां दे बिदिब्ला नोंथाङा एसे बुंफोरना होदो बिदा मा मारै जोंनि बोथोरा सोलायबोदों आथिखाल मुगायाव। बिनि सोमोन्दै इस से नोंथांङा बुंना हादो बिदिबा दे
औ गोदोहायथ' जोंहा बोथोरा ओरैनो होनोब्लाथ' दैज्लां बोथोर, गरम बोथोर, गोजां बोथोर बेबायदि दंमोन नंङा ब्ला दाथ' बोथोरखौनो सिनायनो हाला होननाय बायदियानो जाहैबाय।
नोंगौ।
माब्लाबा गोसोबानो अखा हाब्रबला बायना होयो माब्लाबा गुसु जायो मालाबा गरमाबो बांद्राय जायो। बेफोर मानि जाहोनाव जादों नोंथांङा एसे से मोनथिगौ नामा?
औ नोंथां आं नोंथांनि सिगांङाव एसे फोरमायनो सानबाय बेबायदिनो मारै मारै जादों जोंनि बोथोरफ्रा मारै सोलायबोदों बेनि जाहोन ओ बेनि जाउनफोरखौ दा आं नोंथांनि सिगांङाव एसे फोरमायनोसै जोंनि बो थोर होनब्लाथ' जोंहा जिथुबा सरासनस्रा आसामनि सुबुंफोरा जों जिखौ बोथोर मानिबोदों जेरै बोथोर होनबा जोंहा दैज्लां बोथोर मेसें बोथोर उदां बोथोर ओ गोजां बोथोर बेफोरखौ नंङा होमबा? बुहो ना? औ औ बेफोरफोरखौनो जों बोथोर बोथोर होनना बुंनाय जायो बेफोरखौ। औ बेबायदिनो जोंहा बोथोरखौथ' जों सोलायबोनायखौथ' नुदों नुनो मोननाय जादों। ओ नोंथांङा दायो नै देग्लाय अखाया गैया नै दासिमथ' बे मासाव ना दिनैसिम बा बे जोंनि दिनैनि अक्ट'सिमथ' अखा गोबां हाथारनांगौमोन नाथाय जों अखाखौनो नुनो मोनाखै गोरलै नंङा होमबा? औ मानोना जोंनि देग्लाय मा मोनसे बोथोर बिगियानिफ्रा मोनसे खोथा बुंदों आरोना आरो बियो सरासनस्रायै जाबाय थाखायो मानोना ओ देग्लाय जोंनियावहा मानो अखा खम हादों होनबा जोंहा जिहेथु जोंहा मौसुमि बार बारबोयो जोंनि ओ ओरै नोंथां भारत आ भारत लैथोमानिफ्राय बारबोनाय जायो। आ बेखौ बुंङो खोला ओ खोला सोनाब मौसुमि बार बे मौसुमि बारा बारनाया जोंना देग्लाय एसे गोबावजों फैदों आरोना बारबोदों जोंनि सा बे सा सानजा भारतावहाय आरो बेबायदिनो देग्लाय देग्लायनि मौसुमबि बार बारनाया ओ लेट जाबोदोंब्लाबो बेयो एसे खम जागोन मानो होनबा मोनसे जोंहा ओ बुहुमाव मोनसे माबा जायो जाथाय नाय बदिखौजायो माने बोथोरनि जाथाय थाय आरो ना बियो। बे बोथोरनि जाथा थाय जायो बेखौ उननाव बुंङो एल नेन' होन्ना बुंनाय जायो आरो बे एलनेन' जेब्ला फैयो अब्लानिया जोंनि सरासनस्रा जोंनि भारतावहा जोबोद खरां बोथोर जायो आरोना अखा खम हायो देग्लाय बेखायनो बोथोर बिगियानिफ्रा बेनि थाखाय ओ बिथांमोना बुंदों आरो ना एलनिन' बार बारदों होननानै एलनिन'आ ओरै नोंथां ओ खोला आमेरिकानि हादोर दंङ मोनसे पेरु होननाय हादोर बे पेरु हादोरनि दैसा बे ओ जिथुबा ओ लैथोजिं दं। प्रसान्त लैथोमा होनना बुंङो बे लैथोमानि बे जिंनिफ्राय बारबोयो आरोना बे बारा औ बेखायनो जोंनावहा बे एल नेन' बार फैनायनि थाखायनो जोंनावहा अखा खम हादों आरो देग्लाय बे आरोना बे जाहोनाव मानोना एल निनु बारा बेबायदिया जाबाय थायो बोसोराव जाया बियो ओ थाम बोसोर नंङाबा स्नि बोसोराव खेबसे खेबसे नुनो मोननाय जायो आरोना। जेब्ला बे एलनिनु फैयो अब्लानियानो जोंनावहा बोथोरा एसे गाज्रि जायो बाव अखा हानाया खम जायो जोंनि भारत हादराव आरो बेबायदिनो जोंनि दुंहाव जिथुबा जोंनि बोथोरा दुंहाव जाबोदोंंगौ नंङा होमबा? दा बेफोरो बोथोर सोलायनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय जोंहा बुहुम बुहुमनां गासैबो जोंहा गुदुं जाबोदों आर ना ग्लबेल वार्मिं जायखौ बुङो जोङो। बेनो मानोना बे ग्लबेल वार्मिंनि जाहोनावनो जोंहा जोंनि ओ सा मिरु खोला मिरु बुहुमनि सा मिरु खोला मिरु थानाय बरफफोरा गलिनो हमबोदों आरो। जाउनावहा बे गलिनाय बांसिन गलिनायनि जाउनाव दैया जोंनि ओ लैथोमानि बा लैथोनि दैफोरा बांसिन जाबोदों। बेबायदिनो जों जुदि दैखौ होबथानो हायाबा बे जोंनि बुहुमदां गुदुं जानायखौ बा ग्लबेल वारमिं खौ जों जुदि हमथानो हायाबा सानसे समावहा जेरै ओ आइ दिपफोर थायोना दिप हादोरफोर आइलेण्ड कन्ट्रिस होनना बुंङो। औ बेफोरो जोबस्रांलांगोन आरोना। बेयो दैनि सिङावसो जागोन आरो जोबजागोन। बेखायनो दा बेफोरनि गुबै जाहोनानो जाबाय जोंहा फिफां लाइफां दाननाय कारखाना गारि मथरनि उखुन्दै बे आबहावा गुबुंले खामनाय बेफोरनि जाउनावनो जोंहा बेफोरो जागासिनो आरोना ग्लबेल वारमिङा। दा जों बेफोरखौ जों माबोरै हमथायो बेनो नोंथां। दे नोंथाङा एसे बुंदो बिदिब्ला आरो माब्रै जायो
औ नंगौ नोंथां बे आबहावा गुबुंले जानायनिफ्रायनो जोंहा बांसिनानो ओ प्रब्लेम होनोब्ला जोङो बेखौ सोमजिदों होननानै बुंजायो आरो नोंथां। बेखौ दा मानसियानो जों मानसियानो बिफां लाइफां दाननाय बा कारखाना गोदान गोदान खेवनाय गारि मटर साखा गिदिर गिदिर गारि मथर मेसिनारि आगजुफोर बाहायनाय गोदान गोदान बेफोरनि जाहोनाव जोबोर आबहावाया गुबुंले जालांनो हमदों। बेफोरनि थाखायनो जों दा आबहावा गुबुंले जानायखायनो बोथोरफोराबो सोलायलांनो हमबाय गोदो गोदायहाय बेफोरबायदि बारा गैयामोन। बेखायनो आबहावाखौ जोङो गोजां बोथोराव गोजांनायखौ जोङो मोनोमोन। दाथ' आजिखालि
बुंनो थांङोब्ला गोजां बोथोरावबो जों बारा गोजांनायखौ मोननो हालिया।
नंगौ नोंथां औ
दा ग्लबेल वारमिं जानायनि जाहोनाव जोंहा बांद्राय गरमखौ जों खाथि गिनांगौ गोनां जानानै फै फैदों आरो। बे जाहोना होनोब्ला जों नो खालामना लानाय बेफोरखौ जोंङो थाबैनो सुद्रायनो राहा लामा खौ जोंङो खालामना लानांगोन। जेरै दा एसे एसे खालामगासिनो खालामबोगासिनो दंङ'। ओ बिफां लाइफां खौ गायफिननांगोन जोंङो गोबांयैनो आरो होननो थांङोब्ला जोंङो पेट्रल बा डिजेल केरासिन बेफोर बाहायनायखौ खम खालामनानै औ इलेक्ट्रिक फारसे जोंङो सिफ जोंङो बे फारसे आवगायलांनाय लामाखौ लानांगोन आरो नोंथां। नोंथांङा मा मा लामाखौ खौ लाबा एस एसे मोजां जागोन आबहावानि थाखाय सानो नोंथांङा?
औ नोंथां, दा आं एसे फोरमायनोसै नोंथांनि सिगांङाव जों माखौ माखौ लाबा बेफोरो जोंहा एसे सोद्रांनाय फैगोन आरो। जेरै जोंनि आ जायफोरा जोंहा जोंनि सायख'जानाय बिथांमोन बा जोंनि गनतन्त्र हादोरनि जों इलेक्टेड मेम्बार्सफोरखौ जों सायख'ना हरो जायखौ जोंङो पलिसि मेकार्स होनना बुंङो। बिथांमोनहा बेफोरखौ पलिसिफोर खालामनांसिगोन आरोना। जेरै बांसिन ससेल फिउल्स होनना बुङो जायखौ जों खामनाय बे आबहावा गुबुंले खालामग्रा बेफोरखौ बाहायनायखौ खम खामनाय बांसिनै जोङो कारेन्टनि ओ मटरफोर बाहायनाय बा इलेकट्रिक बे इलेबेहेकलस इ भि इबिफोर बाहायनायफोरखौ जों बांसि खालामनांगोन आरो बेबायदिनो गारखाना बेफोरखौ एसे खम खालामनानै बा गारखानाफोरखौ बा खयला खामनाय दिजेल खामहोनायजों बेफोरखौ खम खालामनानै एसे जोङो दानिफ्राय जों ओ आगान लालांनांसिगोन आरोना मोनसे मोनसे थांखि बेबादि जों खालामलांलां सिगोन। अब्लासो जोंहा दानिफ्राय जों जुदि बेखौ एसे एसे खालामलाङोब्ला बा जोङो बेफोरखौ खामनायखौ आबहावा गले गुबुंले खालामनायखौ एसे एसे खमायलाङोब्ला अब्लानियासो जोंहा आरो फैगौ बाजि बोसोर बा द'जि बोसोरावहा जोंनि औ जोंनि हादोरनि आबहावाफ्रा एसे मोजां जागोन बा नोंथाङाथ' मिथिखागौ दा जोंनि हादोरावनो बांसिन गुदुं जायो। बयनिख्रुइबो बुहुमनि ओ नोगोरमाफोरनि गेजेरावहा जोंनि भारत हादरनि नोगोरमाफोरानो बांसिन गुदुं। दा बेफोरखौ अब्लानियासो एसे खमिलांगोन आरोना नोंथां। अब्ला गुदुं बिदुं दुं-दुंहावनो दाबो आरो नै जोंहाथ' दायो जोंनि हादोराथ' दावगालांबाय थानाय हादोरसो नालाय जों अलरेडि दावगाखानाय नङा आरो ना? जों दावगालांबायसो थादों औ। बेखायनो जोंनावहा बेफोरखौ जों पलिसिफोरखौ लाखिनानै जों एसे एसे लासै लासैसो खामानि मावलांनांगोन जों खेबसेयावनो गारबाबो जाया। जों जुदि बेफोरखौ खेबसेयावनो गारनो हायो अब्लानिया जोंनि दावगालांनाय बा जोंनि बे ब' ओ जों जिथुबा ओ जोंनि गावबा गावनि जिउ खुंलांनायावहा जों गोबां गाज्रि गोहोम ख्लैलाङो आरो ना जों बेफोरखौ खेबसेयावनो खालामनो हाया। ओंखायनो एसे एसे लासै लासैसो खालामलांनांगोन जेरै जोंनि सोनाबारि हादोरफोरा बिसोरथ' बिथांमोनाथ' सिगाङावनो बेफोरखौ खामखाबाय नालाय बिथांमोनानो बांसिन आबहावाखौ गुबुंले खालामदों बुंनो थांबाथ'। बिथांमोना बिथांमोना गुबुंले खालामनानै इन्डास्ट्रि इन्डास्ट्रिलाइजेसन बिथांमोनाव गोबां सिगाङावनो जादों जोंनियावथ' जोंनि हा दासो जादों जोंनावहा बेखायनो बिथांमोनासो बांसिन बे पलिसिफोरखौ खालामनांगौ आरोना दायो बिथांमोनहा ओ बांसिन दावगाखाबाय दावगाखाबाय नालाय बिथांमोनहा बेफोरखौ बांसिन बाहायला आरो बिथांमोनानो नै इलेक्ट्रिक बा भेहिकेल बिदि मथरफोर बाहायगासिनो दायो। कारखानाफोरखौबो खमायलांबाय बिथांमोना दा जोंनियावहा जागासिनो नालाय जोंथ' ओ बेबायदि हाया आरो बेहायनो बिथांमोनहा बांसिन ओ बेफोरनो जोंहा गोजौ थाखोनिबो मेल मिथिं जाबाय थायो बेफोरनि थाखाय आबहावा सालायनायनि जाउनाव जानाय। गोबां हादोरनि गिदिर गिबि मन्थ्रि बा आफादगिरि बेफोर बिथांमोना बाहागो लायो बे मिथि मेल मिथिङाव बिथांमोना सावरायबाय थायो आरोना बेफोरबायदि।
नंगौ नोंथां नंगौ जोंहा समाबो
औ नंगौ नोंथां औ।
फोराव जों सावरायफिननोसै।
औ जागोन दे बिदिबा औ।
औ खुलुमबाय दे नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथां निसिम।